थां
औ नोंथाङा दा ओरैनो दं नामा?
औ नोंगौ नोंथां
औ औ दा नोंथांजों आरो आरो मोनसे आयदानि सायाव आरो सावरायबावनो सानदों दा नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ औ नोंथां सावरायगोन आंबो नोंथांजों सावरायनो होननानै नेनानै दंमोन
अ दा नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो लुबैदों नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
अ जे आयदानि सायाव आं सावरायनो सानो बे आयदायानो जाबाय गोग्गो समाज आरो मोनसे माने गोग्गो सम दानायनि थाखाय जोंनो मा जाथाय गोनांथि बेयाव नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो होनो नामा
अ दा नोंथाङा सोंनाय कुइसन सना जोबोरैनो ओंथि गोनां दा जोंहा गोग्गो समाज दानानो थाखाय जोंनो गुबुन गुबुन ओ गुबुन गुबुन थासारिनि गोनांथि जायो जेरै जोंहा सासे ओ सुबुं ओम सासे सुबुं ओ समाजनि गासैबो सुबुङा मोजां मोनब्लासो जोंना मोनसे समाजा मोजां जानो हायो जों समाजनि सुबुंफोरखौ बिनि थाखायनो मोजां गियान होग्रोनो हानांगोन समाज गोग्गो समाज दानो थाखाय समाजनि सुबुंफोरखौ मोजां गियान होनो थाखाय जोंहा गुबुन गुबुन राहा लानो हायो जेरै जोंहा बेजों लो फरायसालि फरायसालियाव दैथायहरनाय गथ'साफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो बेजों लोगोसे जोंहा बिमा बिफायाो बो गुन गोनां जानांगोन बिमा बिफाफ्रा जोंहा मोजां आखल आखु थानांगोन बिमा बिफाफ्रा जा हलाखु दिन्थियो बेखौनो गथ' गथायफ्रा सोलोंनानै लायो बेजों लोगोसे बिमा बिफाजों लोगोसे न'खराव थानाय गिदिर गासिबो सोद्रोमाफ्रानो दाय जाय साननो हमनो गोरों बिथांमोनहा गथ'साफोरखौ मोजां आखल आखु होनो हानांगोन गथ'आ उन्दैफ्राय जा आख आखुखौ नुबोनानै बैयो बेनिखौनो सो थोलोंनानै लायो बेजों लोगोसे गथ'सानि साखाथि फाखाथियाव थानाय लोगोफोराबो बा समाजनि सुबुंफोराबो मोजां आखल आखु गोनां जानांगोन गथ'साया जो गावनि साखाथि फाखाथियाव जा नुयो सोलोङो बेखौनो देरनानै बे आखल आखुखौनो दिन्थिफिनो जोंहा बे बिनिखायनो जों बिमा बिफाफ्रा मोजाङै ओ खो-खोमा होनांगोन दे गथ'फ्रा मो ओ साखाथि फाखाथियाव मोजां गुद मोजां ओ सुबुंफोरजों लोगो लादों आरो समाजनि सुबुंफोराबो जाय समाजनि गियान गोनां सुबुंफ्रा बिथांमोनहाबो बिनि सायाव मोजाङै गोसो होनांगोन। ओ बिजों लोगोसे फरायसाया जेब्ला फरायसालियाव थाङो फरायसालियाव ओ फरायसालियानो ओ गथ'सानि नैथि नैथि न'खर बादि जायो बेनि थाखायनो फरायसा सालिनि थासारि एबा ओम साखाथि फाखाथिया जोबोरैनो आब्रुथि गोनां जानांगोन। ओ फोरोंगिरिफ्राबो ओ फोरोंगिरिफ्राबो मोजां आखल आखु दिन्थिनांगोन बेजों लोगोसे ओ फरायसाफोरनि आखल आखुफोरखौ बिथांमोनहा मोजाङै ओ गायदेन्स एबा काउन्सिलिं होनो नांगोन बेजों लोगोसे ओ फोरोंगिरिजों लोगोसे ओ फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसालियाव समाजनि सुबुंफोराबो बाहागो लाफानांगोन। ओ जायखौ जों मोनसे ओ जायखौ जों आथिखालाव एस एम सि होननानै मिथियो। एस एम सि दानाया जोबोर गोनांथार दानि जुगाव। ओ फोरो-फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ हारसिङै थाल लाजोबनो हायनि थाखाय जोंहा समाजनि सुबुंफ्राबो ओ गावसोरखौ ओ गोरोबनानै थाफानांगोन फरायसालिजों बेजों लोगोसे जोंहा आरो बायदिसिना ओ थासारिफोर दंबावो जाय सुबुं ओ मोजां आ-ओ गोग्गो आखल दानायाव जोबोर गोनांथार गोग्गो समाज दानायाव बेजों लोगोसे जोंहा समाजाव थानाय ओ कालसारेल ट्रेडिसनस बेफोरबो ओ जोंहा जोबोरैनो गोहोम खोख्लैयो। दा नोंथांनाव आं नोंथांनि गियानखौ माखासे बेखेवनो खावलायनाय जाबाय आं दा ओ बेयाव बुंनानै फोजोबथ'बाय।
नोंथाङा जे खोथानि सायाव खेंफोरथि होलांबाय बे बुंफोरथि आरो खेंफोर थिनि सायाव आं जोबोद जोबोरैनो साबायखर नोंथांखौ होबाय मानो होनोब्ला बेफोरो जोंनि साफ्रोमबो सुबुंङा मिथिनो आरो बुजिना लानो थाखाय जोबोद गोनांथि। औ गोग्गो समाज जेरै गोग्गो दै होनो जों बेखौनो फोरमायोदि दैयाबो मोनसे गुबुंले दै आरो गोग्गो दै थायो। जाय दैया जोबोरैनो क्लियार नायनो बेफोरखौ जोङो गोगोद दै बुङो आरो जाय मोनसे दैया जेरै जोबोरैनो गेन्दा हाब्रुजों ओ बिनि ओ जे नुथाय जोबोरैनो गाज्रि जों बेखौ जोङो गेन्दा होननानै बुङोमोन गाज्रि। त' बिदिनो जोंनि समाज आरो थासारियावबो मोननै रोखोमनि दं गोग्गो समाज आरो मोनसेया जाहैबाय गाज्रि समाज। गोग्गो समाजनि खेंबथि आं बेखौनो बुंनो हायो जाय समाजाव जाय थासारिनि सुबुंफोरा आरो जाय समाजाव थानाय सुबुंफोरनि साननाय हनाय गियान गोहो बुजिनो हानाय फोरमायथि होनो हानाय। बबेबा जाथायनि सायाव खेंफ्रोरथिखौ मोजांङै बुंलांनो हानाय एबा दिदोमै थानानै बबेबा मोनसे आयदा बा मबेबा मोनसे जाथायनि सा बेवहाय दिदोमथियैनो ओ बे थांखिखौ लानो हानाय बेफोरो जाहैबाय मोनसे गोग्गो समाजनि बिथांखि आरो गोग्गो समाजा बेखौनो दानांगौब्ला बयबो सुबुंनि आरो बयनिबो गोनांथि दं जेरै नोंथांङा बुंलांगोन बिमा बिफा नंगौ गथ' सासे गथ'आ सासे बिमानिफ्राय जोनोम मोनो जों बेखौ मिथिगौ। बिमानिफ्राय जोनोम मोननानै बे गथ'आ मोनसे न'खराव देरोलावो आरो बे गथ'आ बे नखर न'खरावनो गावनि बिमा आरो बिफा आरो बे न'खराव थानाय सोरगिदिं गासैबो सुबुंफोरजोंनो सुबुंफोरनि थानाय समावनो आरो बिसोरजों थाफानानै देरो जायनि जाउनाव बिसोरनि गियानखौ सासे गथ'आ लायो आरो। बेजों लोगोसे बे गथ'आ देरनायनि उनाव जों मिथिगौ जोंनि जाय इनभाइरनमेन्ट जोंनि थासारि जोंनि जायगानि थासारि बे थासारियाव गथ'आ देरो। गथ'आ देरोबा गावनि लोगोफोरजों गेलेयो आरो बेजों लोगोसे गावनि थासारि आरो गावनि जायगायावहाय गुबुन गुबुन जायगा बेवहाय थांनानै गथ'फोरजों गेलेहैयो आरो बिसोरो गावजों गाव बायदि खोथा सावरायो। थ' बे समावनो जों उन्दै समावनो गथ' गथायाइफोर गासिखौबो गावनि। बिमा सिख्लाफोरा मोजां गियान आरो मोजां गेलेनाय मोजां आखल होयोब्ला बे गथ'आबो सासे आब्रुथि गोनां गियान दानो हायो आरो। जों लोगोसे फरायसालि फ औ जों मोनथिगौ फरायसालिया जाहैबाय नैथि सेथिया जाहैबाय गावनि बिमा बिफा आरो गावनि न'खर आरो मोनसे गियान दानायनि गोहो आरो फरायसालियाबो जाहैबाय मोनसे गियान दा--नायनि बाख्रि नैथि गियान दानायनि बाख्रि जाय जायगायाव गथ'फोरा थांनानै फरायो सोलोंङो आरो गुबुन गुबुन आरो आलादा आलादा गथ'फोरजों बिसोरो गेलेयो आरो। फोरोंगिरिया जे खोथाखौ फोरोंङो जायबायदि गथ'फोरखौ थानो थिनो। गथ'फोरा बे गियानखौनो लायो। आरो जों बुंनांगोन दि मोनसे गोग्गो समाज दानो थाखाय जोंनि गिदिर गोलाव गासिबो सुबुंफोर आबै आबौ आदै मादै बिब' बिनानाव जोंनि थासारियावबोग्गोजानांगोन आरो जोंनि जाय दिथा होगिरि सुबुंफोर जोंनि गिदिरसिन सुबुंफोर बिसोरबो दि दिथा होननानै नायनांगोन गथ'आ मा रोखोमनि। थासारिजों भुगिनांदों मा जाथाय जादों मा प्रब्लेमाव गोलैदों आरो बिसोरो मा मा जायगायाव माबायदि आखल आखु दिन्थिदों बेफोरखौ नायनानै जोंङो गथ'फोरखौ फोरोंनांगोन। होमबासो जोंङो गोगगो समाज थानो हागोन मोनसे गोग्गो समाज दानो थाखाय मोनसे न'खर नि थाखायल' गोनांथि नंङा बे मोनसे न'खरजों लोगोसे जोंनि सोरगिदिं थानाय जोंनि गामि एबा जों जे जायगायाव देरो जोंनि इनभाररमेन्ट बेबो गोग्गो जानांगोन आरो बिजिनो हानाय। फोरमायनो हानाय खेंखोथि होनो हानाय बेफोरो
गिदिर सुबुंफोरा मोजाङै गथ'फोरखौ बुंथिनानै होनांगोन। मानो होनोब्ला। दिनैनि गथ'आ गाबोननि फिउसार आरो बिसोरो दिनैनि गथ'आनो जोंनि फिउसारनि माने जोंनि जाय फैबाय थानाय। जोंनि जायगा एबा थासारिखौ बिसोरनो सामलायहैगोन मानो होनोब्ला बिसोरो उन्दैयैनो थाया बिसोरबो देरगोन लावगोन। बिसोरबो उनावहाय गावसिनि जायगा आरो थासारिखौ सामलायगोन आरो गथ'फोरखौ गियान होगोन। जुदि बै गथ'आ उन्दै समनिफ्रायनो मोजां गियान गोहो बुद्धि आयदा बायदिखौ मोनाखैब्ला बे गथ'आनो सासे गिदिर गोलाव जानानै बियो बिनि सायाव आय गोगो समाज दानायनि बिथांखिनि सायाव बिथाङानो जुदि जेबो खें फ्रिथि होनो हाया आरो जेबो बुंफोरथि होन हाया बेजों लोगोसे गावनि आखल आखुखौनो बिथाङा सुद्रायनानै एबा मोजाङै साजायनानै लायाखै अब्ला बिथाङा आरो सोरखौथ' गियान होनो आरो गावनि उन्दै गथ' एबा जे जायगायाव उन्दै उन्दै गथ'फोर फैनाय गोदान गथ'फोर बेफोरखौ गियान होनो हानायनि गोहो थाहैया होननानै आं सानो। ओ बिनि थाखायनो जोंनि मोनसे गोग्गो समाज जानो थाखाय जोंनि थासारिजों लोगोसे जोंनि जायगा जोंनि इनभाररमेन्ट गासिबो मोजाङै जानांगोन। आरो बेखौनो आं सानो बेफोरनिफ्रायनो जों गोग्गो गियान दानो हायो होननानै। थ' नोंथाङा बे गोग्गो गियान दानायनि सायाव माबा खंनोसो बाथ्रा सोदेरनो होननानै दंबावो नामा नोंथाङा फोरमायथि होनो हागोन।
अ दा नोंथाङा बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनानानै आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय थारैनो ओंथिगोन। दा आं गोग्गो समाज दानायाव दानि ओ मुगाखौ नायनानै माखासे ओ बायदिना नुथ नुनायखाय बिनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों। दानि जुगाव ससियेल मिडियानि एक्सपसारा जोबोरैनो बांबाय। बेनिखायनो उन्दै उनला गथ'फोरनावबो मबाइलनि ओ मबाइल बाहायोसै बिनिखायनो बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौ ससियेल मिडियानि बायदिसिना एक्सपसार जाय उन्दैफोरनि थाखाय मोजां कन्टेन्ट नङा बेफोरनिफ्राय गोजानाव लाखिनो हानांगोन। ओ गथ'फोरा मा मा नायदों बेखौ थाल लानो हानांगोन। बेजों लोगोसे जानाय बेफोर साइबार बुलिं बायदिसिना जानायफोरनिफ्राय बिमा बिफा गथ'फोरखौ मोजाङै दिथा होनो हानांगोन जायनि थाखाय गथ'फ्रा गावनि मोजांनि बागै साननो हागोन। आरो गावखौ रैखा खालामनो हागोन। ओ बेजों लोगोसे जोंहा दानि जुगाव नुनो मोनो गथ' गथायफ्रा जोबोरैनो ओ निसा जौ जुवाफोरनि बागै जोबोरैनो बांबोलांनो हमदों। आवगायलांनो हान हमदों बेफोर दिगाव बेनिखायनो ओ गथ'साफोरखौ बेफोरनिफ्राय होबथानो थाखाय समाजनि गियान गोनां सुबुंमफोर जाय ओ जेरै ओ स्टुडेन्ट इउनियन बायदि दा बेजों लोगोसे जोंहा सरखारफ्राबो बिनि बागै मोजां खेमा होनांगोन ओ। ओ नोजोर होनांगोन। गथ'साफोरा गाज्रि लामायाव था आ दा थांदों बेखौ साननानै नायनानै ओ समाजनि सुबुंफोरा जोबोर मोजाङैनो गियान नांगोन मानोना जों बेफोराव जौ जुवानि निसाफ्राव गथ'साफ्रा ओ जायनि जाय दानि जुगनि देरफुनाय सेंग्राफ्रा जोबोरैनो बांबोलांनो हमदों। बेनिखायनो बेफोरखौ होबथानो हानाया जोबोर गोनांथार जोंनि गोग्गो समाज दानायाव। ओ गथ'साफ्रा गाज्रि गियान लायोब्ला जोंनि गोग्गो समाज जानायाव जोबोरैनो ओ हेंथा लाबोयो बेजों लोगोसे जोंहा स ससियेल मिडिया बायदिसिनाफोरनि बाहायनायखौबो मोजाङै गि गियान होनो हानांगोन माबोरै बाहायनांगोन आरो गावनि जेन'बा ससियेल मिडियाफोरजोंबो गथ'साफ्रा दानि जुगाव गियान आरजिनो हायो बायदिसिना ओ गियान आरजिनो हायो। बेखौ साननो हानांगोनदि गथ' साया। गावनि ओ गावनि थाखाय माया मोजां आरो गावखौ ओ गावनि ओ आ आखल आखु दानायाव माया गावनि थाखाय